आ हेल'।
औ
औ नोंथां मा खालामदों?
नै जिरायना दंला बायो।
आदसा जाखांबाय ना?
जाखांबाय।
अ माथो ओंख्रि जायानो?
माबासो आलु ओमफ्राय अमा बेदर लाबोदोंमोन।
औ गोथावानोथ'
अ नोंसालाय जाखांबाय
जाबाय जानायालाय
मा ओंख्रि
ओंख्रिया जोंना थास' बिबारजों नासोमोनलै नोंथां
वाह गोथावानो
औ आदसा नोंथांजों आं दा बोथोरा गरम ना गरमनि थाखायनो नोंथांखौ आं जेबो खामानिफोर गैथ'वाबा बेरायनोसो लिंनाय दोंमोन आं नोंथां नोंथाङा मा बुङो
थांजायो अबाव थांगोन
थांनायाथ' थांनाया थांनायाथ' आं सानदोंमोन माने जोंनि खाथियाव मोनसे वाटार फल दङ आरो ना
ओम
बेयाव माने दा बोथोराबो गरम बेयाव थांनो सानदोंमोन आरो नोंथाङासो मा होनो
थांजायो आंनाथ' जेबो खामानि गैथ'वआ दा
औ। जायगाफोराबो साइद साइदाव बेरायनो थाखाय जोबोद मोजां मोजां जायगा दं
उम।
लबोर बागान साल दंफां बागान दङ माने
ओ माला थांगोन ओमफ्राय।
थांनाया दा बोथोरा गरम दा बावैनो थांसै नामा।
दानो खैथासोआव
ओ दाथ' टाइमा से सानसु जोबांनानै सानसुनि ओंखाम जाखांनानै आराम बेलासि बेलासि थांसै नामा।
थांजायो।
आरामनो मोना मोना फैफिनसै थान्दा थान्दा दुगैनानै।
ओं ओमफ्राय सोर सोर थांगोन।
थांनाया लोगोफोर नायागिरनोसै माखासे नों आं जाबाय सानै आरोबाव साथाम साब्रैसो नागिरबावनोसै लिंबावनोसै लोगोफोरखौ ना
ओं ओं जायो।
थांनायाव मा मा लांफानो ओरैनो जाग्रा लोंग्रा नोंथाङा मा मा सानो।
लांनांगोन फेब्सि लानोसै मेथाइ।
औ।
थांहैनो नामा
आंबो बेखौनोथ' सानदों नोंथां ओरैनो थांस्लाय स्लाय हांजागोन नामा सानदो आं।
बेखौनोथ' हांना दोनदो दुगैबाय थादो ना मा होनो।
औ नोंथां ओमफ्रायो मा मा बेदर लांबा मोजां जागोन।
बिदिनो अमाफोरखौनो लांसै नामा सेरसेसो हांनो ओमफाय बयलार लादेरसै एवनो
औ जागोन।
ओ
पियासफोर लांफानोसै बानलु गोथांफोर एसे सेन्टारनिफ्राय ना मा होनो।
उम उम
ओमफाय समबार हाथायावबो थांनांगौमोनलै आंना
औ दाथ' नै बिल दाथ' बेलासि जाबाय
दा जों नै बेयावनो थांनायावनो थाइमा थांसिगोन।
ओम
जोङो ओरै सेन्टारावनो हाबलांसै नामा
सेन्टाराव हाबजायो मैगं थाइगं लांसै
औ बिनिफ्राय लानानै ओरै थांखानोसै डाइरेक्ट
ओं।
दा गरमाव बेरायाबा दुगैनो थाङाबा
ओम ओम ओमफाय बेसे गोजानसो जायोथाय इनिफाय?
गोजानालाय बांद्राय गोजानद्राय नङा बिदिनो लागोन आरो सल्लिस मिनिटसो लागोन ब्रैजि मिनिटसो लागोन।
ओ गारियाथ'
आंनिखौनो लानोसै खोमा ना?
औ नोंनिखोनो लानोसै।
ज' सोना थांसै थावफोरखौ
औ। नोंनियाव बे गारि गिदिरा साबैसे जागोन बादि?
ओ साब्रैसो जागोन खोमा
साब्रैसो जायो ओरै टोनटोन साबा सयजनबाबो जेेनटेन मेकाप खामना थांसै। मानसि लोगोफ्रा ओंखारथारोबो ना?
जायो। लोगोफोर ओंखारबा थांजायो
औ। ओरैनो बेयाव आराम दुगैखांनानै ओरै गार्देनबो दंना खाथियाव बेयाव हाबबोनोसै आरामनो बेरायबोनोसै ना मा होनो?
औ जायो।
दाथ' आरो गरम बोथोर मोना मोनासो बेरायनो मोजां जायो
ओम ओम। गायखांबाय नोंसिना माइया?
गायनायालाय दंबावो एसे गायखांजोबसिगोन गाबोन बा समफोर गायखांनो हागौ।
आह जोंनिथिंथ' नै अखायानो गैया।
आतसा औ। बिदिनो दुंबाथाय दुङो गरमानो गरम बेनिखायनो नोंथांखौ आं लेंनाया आरो दुगैनो
ओं थांजायो
ओम
थांनो सानखाना दंमोन आं।
आदसा अब्लाथ' आं खबर लाहरनायजों मिलायबाय ना?
औ मिलायबाय
फाय दा खैथासोआव ओंखारलांनो होनदों टाइमा?
टाइमाथ' दा खैथा जाखोथाय?
दा नै एकथासो जाबाय खोमादां
एकथा, होनबा साराय दुइथाफ्रावनो थांनांसिगोन माथो ना?
औ जागोन बिदिब्लाथ' औ
ओमफाय मोना मोना आराम फैनोसै।
औ। बिदिब्लाथ' जोङो दानो लोगोफोरखौ खबर लाहरनांसिगोन
ओम।
खबर लाहरनानै ओंखारलांनानै मा मा लांफायो जाग्रा लोंग्रा
आरो बायहैबावनांगोन ना सेन्टारावथ' बेफोरफोरखौ
औ बेनिखायनोथ' थाब थांनांसिगोन जों ना मा होनो
ओम आरो इसे हिसाब खालामनांसिगोन
औ
ओम
नोंथाङा औ थांसै नोंथाङा थांफेरगोन ना थांफेराखै बेयाव जायगायाव वाटार फलाव
आंथ' थांनाय जायाखैलै माबायदिथाय देग्लायसो थांनाय जासिगोन
औ जोबोद मोजां आं गरम बोथोर बोथोरबाथाय थांनाय जायो आरोना
उम
जायगायावनो पार्टि जानो बेदरफोर हांना जानो जोबोद मोजां मोजां जायगा दं बेरायथाव बेरायथाव
ओ ओमफ्राय एन्ट्रि फिस लायो नामा?
बेयावथ' बिदि लाफेरनाय नुवाखै आङो जोंनि बे थांबाय थाग्रायाव
उम
ओरैनो आंथ' थांबायानो थायो दै बाजुनायबो दं नोंथां बेयाव जोबोद मोजां दुगैनो थान्दा गुसु आरामनो
थांजायो बिदिबालाय मोजाङानो
उम औ नोंथाङा जै खनसे थांबाथाय थांबाय थानो लुुबैगोन नोंथाङा
हो हो नोंथाङा खेबबेसे थांफेरखो
आं थांबाय खनबासो जाबाय
खेनबा गोग्गोम थांबाय होनबा
थांबाय बोसोराव बिदिनो गरम बोथोर फैबाथाय आं थांबाय थानाय जायो आरोना
ए बैसागुआवबो थांनांगौ र' खेनसेबाव
थांजागोन नोंथां समाल' सफैग्रोथोंसै ना मा होनो
औ
आं बेयावल' थांनाय जायोना बांसिन ओमफ्राय बेलेगफोराव दंबावो नामाथाय इदि वाटारफल मो जां मोजां आं थांफेरनाय जायाखै बेलेगफोराव नोंथाङा मिथियो नामा
थागोनदां
औ
जोंथिंबो एसे मोजां मोजां पार्कआनो दं वाटारफल गैगोन ना गैयाथाय आंबो बारा बेरायनाय जायाना
औ बेरायनांगौ नोंथां नोंथाङा अबेबाफोर बेबायदि दाथ' गरम बोथोरना बिदि वाटारफल गिदिर गिदिर दङब्ला खबर होबानो जाबाय थांनांगौ बेरायनो।
औ औ जागोन
दाथ' होनबा एकथा साराय एकथायानो जाबाय खोमा ना?
औ
साराय दुइथायावनो ओंखारलांसै ओमबा
औ होनबाथ' संख्रि बानलुफोरखौ हवाल लां सेन्ाराव लांसै नथां
औ सेन्ट्रारावनो लांनांसिगोन।
औ होमबालाय नारें फेपसिखौ सेन्टाराव लांफानोसै नोंथां नारेंफोर दङबा नारें लेबु नोंथाङा लाफादो।
औ जागोन जागोन बानलु सिब्रबो लाफानोसैना?
औ लादो नोंथां।
औ
आं माखासे माबाखौ लानोसै गामला थोरसिफोर लानोसै नोंथां
औ औ जागोन। दे ओम
हांनानै लगायनो
ओं ओंं थावखौ बायनोसै ना?
औ बायना लांफानोसै नोंथाङा अब्लालाय बै नोंनि गामि खाथिनिखौ खबर लादो आंबो बे जोंनि साइडनि माखासे लोगोफोरखौ खबर लानानै जमा थांसै
औ जागोन जागोन जोंथिंनाथ' सानैसो थांगोन खोमा जोंथिनाबो लिंबा
औ जोंनियावबो दं नै आंजों साथामसो जागोन नामाथाय साबा साबा जासिगोन आरो जों
ओम लेंदो बिसोरखौबो
होमबालाय नोंथाङा कल हरग्रोदो कल हरनानै थाबनो ओंखारबोनाय खालामदो सेन्टाराव लोगो हमनायसै ना मा होनो?
औ
समाबो जाबाय नै अब्लालाय
ओम
नोंथाङा ओंखारबोबानो जाबाय आरो ना।
ओंं ओं गारि- गारि र'- गारि बरनो आं होनबा
दे गारि बहनदो नोंथाङा ओंखारबोदो सेन्टाराव जमा लोगो हमनानै थां थांसै दे होमबा नोंथां। थाब ओंखारबोलायदो
थाब ओंखारबोनोसै